औ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अ अ दायो होमबा जोंङो जों बर'फोरा न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरनि बागै रायज्लायनोसै नामा।
औ नोंथाङ जागोन दे
अ अ अ ओरैनोथ' अ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो ओ बेफोरबाय दि माने गोबां जिब जुनारफोर फिसिनानै जिउ खुंबोदों जेरैहाय मोसौ-बोरमा दाउ अमा हांसो बि फोर माने जिब जुनारफोरखौनो फिसिनानै गोबां माने रांनि मददबो मोनबो दों थिग बेबायदिनो जोंनि ओ बर'फोरा हाय जे दासिमबो माने बे फोर जिब जुनारफोरफोरखो ओ गोबां फि सियो बिदिनो ओ बिदिनो जोंनि ओ एरियावबोहाय बेफोरबायदि माने ओ गासैबो न'खरावनो दों फ्रामो आरो बिदिनो मोसौ बोरमा दाउ अमा बेफोर माने दोंङो बिदिनो ओ न'खरसेयाव बो माने अमा फुलिखौ ओ माने मा बासिम लायो बिदिनो ओ जोंनि जायगायावबो गोबां माने अमानि-अमा फाराम बा दाउ फाराम फोरखौ माने नुनो मोनसै बिदिनो अम मोसौफोरखौबो लायो मोसौफोरखौथ' माने गासैबो सिगांनिफ्रायनो माने न'नि माइनाव महरै लायो नालाय बिदिनो आथिखालावबो मान बे बेफोर ओ मोसौफोरखौहाय लायो। बिदिनो ओ मोसौफोरखौ लानाया एसे खम जाबाय मोसौ हालुवाफोरखौ लाला माने बांद्राय ऐ बिदिनो हालेवला नालाय मोसौ फोरजों टेक्टरफोरजोंसो हालेवो । ओ बिदिनो मोसौ गायफोरफोरखौ बांसिन लायो बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां गाइखेरबो मोनो । नालाय बेजोंनो जों फान्नानै रांनि गोबां ओ बिदिनो सहाय मोनो । जों लोगोसे जोङो दाउ हां सोफोरा थाब थाब देरो । बिदिनो मास मोन्नै मोनथामफोरावनो दे नालाय जों बेफोरखौ माने बांसिन बाहायो आरो बिदिनो ओ नोंथांमोननि जाय थेवबोहाय माने बेफोर जिब जुनारफोर अ दासिमबो लायो नामा?
नोंथाङा जेरै होनदों बिदिनो जोंनियावबो। लायो ओ जोंनियावबो बोरमा अमा, दाउ, दाउ, मोसौ, हांस सो बेफोरखौ माने बयबो न'खरावनो लाखाथारो आरो लाखादो आरो मानो होनबा बेफोरो माने बेफोरजों जोंनि माने आइजोफोराथ' बाहेरावहाय गोजानावहाय रां खामायनो थांनो हाया नङा होमबा? हायो अब्लाबो माने न'खरा एसे प्रब्लेम जायो नङा होमबा आइजो फोरा बाहेराव ओंखारोब्ला बेनि थाख आयजोफोरा बाहेराव थाङालासिनो न'आवनो थानानै बेफोर खामानिखौ मावनानै माने रां खारि बुथुमो आरो जोंना न'खराव रांखान्थि नांगौ जानाय हेफाजाब होयो आरो बिसोरो हौवाफोरजों समान समान जोंनियाव बेफोरबायदि दाउ अमा बोरमा खौ माने बयनिबो न'खराव नुखाथारो आरो माने दाउ अमा दाउ फोरखौ माने गोबां बुरजा बुरजा लायो माथाम माब्रै बिमा लाबानोथ' बिनि ओमफ्राय जोंना गोबां फैसा मोनो बेबायदिनो हांसोफोर लायो हांसोआथ' दा दैज्लांयाव अनेक खानस्रि मोनो खानस्रि जानानैनो बिसोरो देरो बिनि बिनिफ्राय अमा लायो अमाखौ माथाम माब्रै लायो बिनिफ्राय बुन्दिफोरखौ बांसिन लायो आरो बिमाफोरखौ बांसिन लायो आरो मानो होनबा बिसोरो फिसा होयो नङा होनोमबा जोंथ' बेफोरखौ फाननानै औ बांसिन आरो फैसा मोननायनि थाखाय माने बेफोरखौ लायो आरो बिनिफ्राय मोसौ गाय मोसौ मोसौ हालुवा बेफोर मोसौखौ लायो आरो माने हालुवाजोंथ' जों हालएवनानै न'खरनि आबादनि दुब्लिनि फोथारनि खामानिखौ मावनो हायो बिनि अनगा जेरै नोंथाङा होनदों मोसौ जौगाय लायो मोसौ गायाथ' जोंना गाइखेरबो होयो गाइखेर फाननानै गोबां फैसा मोनो आरो बिनि अनगा बोसोरै बोसोरै फिसा होबावो बेनिखायनो मोसौ गायखौ दानिया बांसिन सिन लायो आरो जोंनिथिंजायबो नों थां होननाय बदिनो बेबाय बिदिनो आरो नोंथां नोंथांमोननि गामियाव जेनोखि लायो अमा बोरमा दाउ लायो बेफोरखौ मा बायदि आं माफोर आदार होनानै जेनेबा माबायदि फेदेरनाय जायो माने
औ औ ओ जोंनियाव हाय ओ ओ बर'फोरा माने सिगांनिफ्राय जेरैहाय दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ खौबो लायो। बेफोरखौ माने दासिम सिमबो लायो। आरो बेफोरखौ लानोब्ला जों जोथोनबो लानां गोन नालाय बिदिनो जोङो ओ दाउ फोरनोबो दाउफोरा गावसोरो माने हाग्रा बंग्रानिफ्राय एम्फौ-एनला नाय गिरना जानायनि अनगायैबो जों बिसोरनो माने आदार होयो ओ बिदिनो सानसे सेयाव खेबनै बा खेबथामालासि ओ माइरं बा ओ बि नाय बेफोरखौ होनाय जायो। बिदिनो ओ ओंखाम खालाय फोरखौ बांसिन ओ माने होआ। बिदिनो अमाफोरनो होयो नालाय बिदिनो माने दाउनो हांसोनो बि खौनो माइ माइ माइरंफोरखौ होनाय जायो आरो बिदिनो आरो ओ हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय दानाफोरखौ होयोब्लाथ‌' थाब थाब देरो नालाय माने बेफोरखौ होफैनाय जायो बिदिनो अमा फोरनोबो गुन्दै उन्दैयावहाय पालिस होयो बिदिनो सापर बिदिनो होयो ओमफ्राय उन्दै द्रायाव माने थास' होनाय जा जाया थास' होयोबा दुरबल जायो नालाय बेखायनो माने एसे देरबासो थास' जों ओ माइरं एसे होनानै रुनानै होयो बिदिनो गारजानाय मै खं ओ बिदिनो जोगोनार खुमब्रा फोरखौहाय रुनानै होयो आरो हाग्रानि लेव लेवा लाथा बेदों फोरखौ अमाफोरा जायो नालाय बेखायनो माने गेजेर गेजेर माने हगारना होयो। बेफोरखौ होयो आरो जा हैया बिदिनो आरो उम सोरबा सोरबा नखरावथ‌ बांसिनानो‌ ओ बिदिनो जौ बानाया बेनिखायनो अफ्रिफोर मोन जोबा नालाय बेखायनो माने थास'फोरखौनो बांसि ओ रुनानै होयो। आरो हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय बायदिसिना दानाफोरखौबो होफैयो माने बिदि होयोब्ला थाब थाब अमाफोराबो देरो आरो अमानियाव फेलौ जायो नालाय बेखायनो माने फेलौखो ओ फुथारनो थाखाय मुलै आरिफोर होफैयो अब्लासो अमाया थाबनो देरगोन होननानै ओ बर'फोरा फोथायो बिदिनो गोबां अमा लायो बिमा बिमा खा खालामो बांसिन माने फिसाफोरखौ फाननानै जोंङो गोबां रां मोनो नालाय बिदिनो माने गोबां जोंनियाव ओ साखा थियावहाय फाराम दंङ। बिदिनो बयलार फाराम अमा फारामफोर दंङ ओ बिदिनो जोंङो अमाफोरनोबो बेफोरो आदारखौ होनायनि अनगायैबो मोसौनोबो दैज्लां बोथोराव बांद्राय गांसो मोन गैया नालाय हाय बिखायनो ओ मोसौ खौनो ओ सानजोफु बा मोनाबिलि समावहाय जों हानानै दोनफै थानाय नारा बा ओ जिगाब बे फोरखौहाय होयो। आरो दाना गुन्दै जों ओ दै लगायना संख्रि लगायनानै होनाय जायोस सानफ्रोमबो बिदिनो ओम मेसेंआवथ' ओ बिसोरखौ हेग हगारनायानो जाखायो हगारबा माने बांसिन गांसो मोन जायो नालाय बिदिनो माइ हाखांबा नाराथ थिलि नारा गोबां मोनजायो। दिनो दैज्लाङाव खस्थ' ज जायो ना? खायनो माने दुब्लि फोथारफोरबो लाखिनानै दोनखायो। बिसोरखौ माने दोननो। थाखाय दिनोप बोरमा फोरनोब बो मोनाबिलि समावहाय। उम बिदिनो जाम बिलाइ थाइजौ बिलाइ, गाम्बारि बिलाइ। बा आरो मेस्टा बिलाइ फोरखौ होयो। आरो दायोथ' थाइजौ। फुदु मुना इनिखायनो बेफोरनि माने बिफ गुरफोरखौहाय होबा माने बोरमाफोरा जायो आरो बिनि गेजेरजोंबो बोरमानोबो माने सानजुफुब समावहाय दाना होयोब्ला मोजां। माने जिब मोनो बिदिनो बोरमा। जोंनि जायगायावहाय गोबां लायो बोरमा। ओ ओम बोरमानि ओमफ्राय जों फिसाबो मोनो। बिदिनो बोरमाखौ फाननो हायो गोबां ओ बोरमा खासि दामाथ' गोबां। बुरजा नालाय बिदिनो माने गोबां बोरमा लानाय जा जायो आरो हां दाउफोराथ' थाब-थाब देरो। बेफोरनिफ्राय जोंहा गो गोबां रांनि मदद मोनो बि बिदिनो न'खराव गथ'फोर फरायनाय थायो ब्ला बिसोरनो ओ गुलि ओ बिदिनो गोबां ओम थांनाय फैनायनि खरसा बा बुहि खलमफोर बायनायनि खरसा माने गोबां जोंहा ओ सुंख'यो आरो बिदिनो ओ बेराम आजारफोर जायोबा माब्लाबानि समाव जों बेफोरखौ फानब्र'बनो हायो बिदिनो जोंहा लायोब्ला खस्थ' जायोब्लाबो गोबां रांनि ओ बिदिनो हेफाजाब मोनो बेखायनो माने बर'फोरा हाय बेफोर जिब-जुनारफोरखौ गोदोनिफ्रायनो फिसिबोदों बिदि बिदिनो दासिमबो फिसियो आरो ओ बिदिनो नोंथांमोननि जाय बेवहाय ओरैनो बेफोर जिब जुनारफोरनो मा मा जाहोनाय जायो
ओं जोंनियावबो दा नोंथाङा जेनखा होनदों बि बिदिनो आरो अब्लाबो आं नोंथांनो खिथानोसै जोंनियावबो माने अमाफोरखौहाय अमाफोरखौहाय बिदिनो माने ओ था-थास' रुनानै थास' फोरजों लोगोसे मैगं थाइ गं मैगं थायगं बायदिसिना बान्दा खबि फुल खबि आरो बे हाग्रानि मैगं मैला बेफोरो जिंखा ब हल खुमब्रा जोगोनाय बेफोरखौ माने रुनानै माने ओंखाम ओंखाम माइरं होदेरनानै रुयो आरो माने एसे एरदेरनायनि आरो मैगं गोजा जाहोबालायनो बोरैबा जायो उदैफोरा बिदि होननानै नोंथाङा जेनेखा होनदों बिदिनो ओंखाम होदेरो आरो बेफोरजों एसे एसे एसे माइरं होदेरनानै रुयो आरो रुनानै बेखौ जाहोयो बिनि अनगायैबो गुन्दाना दा दाना दाना बेफोरो सापर बेफोरखौ होयो आरो माने बेफोरखौ होबालायनो थाब थाब देरो लायनो आरो अफ्रि होयो जोंनिथिं अफ्रि मोनो जुमाय मावो गोबां आइजोफ्रानो जुमाय मावनानै बेखौ फानहरो नालाय बिनि अफ्रिफोरखौ होयो आरो अनगाबो अफ्रिनि अनगाबो आरो जोंना माइरंखौनो गाव गोजायै ओंखाम बायदि संनानै माने होयो आरो माने अमा आरो अमा फिसा होननो बे सेलारनि गुन्दै होननायखौ होयो आरो बांसिन माने गुन्दै बे ओरैनो जोंनि माइरंनिफ्राय ओंखारनाय गुन्दैयाथ' एसे गिदिर गिदिर जायो नालाय बेखौ जानो हाया होननानै सेलारनि गुन्दै होयो आरो अमा फिसानो आरो बिनि उनाव सापर्टबो होयो आरो सापर्टखौ होबालायनो जोंना अमाफोरा थाब थाब दिरो होननानै होयो । बे सापर्खौनो जोंना उम दाउनोबो होयो दाउ हांसो फोरा जेब्ला उन्दै गोरलै जायो बिसोरनोबो होयो आरो माने थाब थाब देरो होननानै । ना बेनिफ्राय जोंना हांसोफोरनो ओंखाम खालाय माने ओंखाम ओंखाम गोजाफोर ओंखाम खालाय बेफोरखौबो दाउ उ दाव अमा हांसो गासैनोबो होयो आरो ओंखाम खालायखौथ' आरो दाउफोरा बिदिनो हा हाग्रानि एम्फौ एनलाखौथ' जानानै जेनेबा बिसोरो सानफ्रामबोथ' उदै बुंजासे एम्फौ एनला मोना नालाय बेनिखायनो फुं समाव खनसे फुं खमाव खनसे बेलासि समाव खनसे जोंना हांस सो दाउफोरनो माने ओंखाम गोजांफोर ओंखाम खालायफोरखौ सारनानै होयो आरो । आरो माइ माइरं जायखि जाया बिसोरखौ साननानै होखायो आरो बियो माने जाहाथे थाब थाब जानानै बिसोरो थाब थाब फानजानाय जायो। जेब्लानोखि दाफोराथ' थाब थाब फानजाखा बा मोजां आदार मोनजाबा ओरैनोबाबो देरो अब ब्लाबो मोजां आदार मोनजाब्ला थाब थाब बांसिन देरो होननानै । बेफोरदि आदार होनाय जायो आरोब मानेब जाहाथे बेफोरखौ फाननानैनो जोंना जेरै नोंथाङा होनदों जोंना आइजोफोरा बेफोरखौ फाननानैनो गावसोरनि न'ख न'खर खुंनायाव माने रांखावरि गथ' गथाइ स्कुल थांनाय फरायसालियाव थांनाय मेथाइ जाहोनाय बेफोर माने संख्रि बानलु न'नि मैगं बायदिसिना बायनाय माने न'खरनि माने जि खरस नांगौ आरो बेफोराव माने आयजोफोरा बेफोर रांखावरिजोंनो मान ने बुथुमो जाहाथे हौवानि गोनांथि जाया बेखौ बेफोर एसे एसे माने न'खरनि खामानि